खोनादों औ औ नोंथां नोंथाङा दा मा खालामनानै दं
आङो दा ओरैनो दंथयो
औ ओ आङो नोंथांजों माखासे खोथा सावरायनो होननानै ओ हरनाय जादोंमोन हागोन ना नोंथां
औ दे हागोन।
नोंथाङा जोंनि बर'फोरनि सोमोन्दै फंनैसो ओ बुंनो हागोन नामा
औ दे बुं
औ माने ओ जोङो दा मा होनो बर' बे आथिखालावहाय मा बिरोंदामिननि जौगानाया ओ जोंनि गेजेराव माबायदि गोहोम खोख्लैदों मोजां गाज्रि बेफोरनि सोमोन्दै आं नोंथांजों सावरायनो सानदों आरो दा बेरों दामिननि जौगादों होननानै बुङोबाथ' जोङो बेजों गामिनि माबायावहाय गेजेरावहाय मा मा थायो होनना बुङोबा गोबां बे बायदि मबाइल आरोबाव ओ बिदिनो दानि जुगावहाय मा ट्रेक्टर बायदि आरो लेपटप कम्पिउटार गोबां रोखोमनि ओंखारबाय नङा होनबा नोंथां आरोबाव दा बेफोरो मा जोंखौहाय दानि दिनावहाय माबायदि मदद खालामो होनना बुङोब्ला दा जोङो ओ गोदो गोदायथ' मा होनो मबायेलनि सोमोन्दै आं नोंथां बुंनोसै गोदो गोदायथ' मा होनो गोबां सुबुंफोरानो मा ओ बेबायदि मबायेल गैयिनि थाखाय थाखाय मा गोबां खौरांफोरखौ गाव गावनि न'खरनि सुबुंफोरनो दाबसेखौ जायगायाव थाहैयोब्ला माने दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसेसिमा खौरां एबा जगाजग खालामनाया जोबोद गोब्राब जायोमोन नङा होमबा नोंथां। दा बेबायदिनो ओ गोदोनि सुबुंफोरा जेरैहाय न'खराव ओ लोमजा साजा जायोब्ला गावनि सोरनोबा आंगोनो खोन्था हरनोब्लाबो मा जोबोद खस्थ स्थ जायोमोन आरो दा न'खराव सोरबा मानसि थैनानै थाङोब्लाबो बेखौहाय मा फोरमायहरनोनो गैया जायोमोन जेरैहाय उनावहाय जेब्ला मानसिया थैखाङो बेनि उनावसो मा लाइजामखौहाय लायजाम लिरनानैसो हरनो गोनां जायोमोन दा बे लायजामा माब्ला सफैगोन माब्ला मोन मोनगोन बेनि जेबो थंङानो गैयामोन‌ आरो माने दा मा जेब्ला लायजामखौ बेयो मोनगोन दानसे सपटा बेफोरनि गेजेराव बा उनाव बेयाव मोनब्लासो बे मा न'आवहाय सफैनो हायो आरो अब्लाथ' मा होनोमोनलाय जे होमबा मानसिखौ जोङो गारखांनायानो जायो नङा होमबा? दा मानसि न'नि मानसि सोरबा थैब्लाबो मा लोगो मोनफैयामोन आरो बेबायदिमोन। दा नाथाय आथिखालाव बेबायदि नंलिया दा सोलोंथायाबो जौगानायजों मा लासै-लासै जोंहा ओ गोबां बेरोंदामिनावबो जौगाबोबाय जेरै दा मबायेल फननि गेजेरजों जों मा दा दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायावसो मा जों दसे समनि गेजेरावनो मा खौरां लालायायनो हरलायलायनो हायो। नङा होनबा नोंथां दा आरोबाव बे जोङो बे फननि गेजेर गेजेरजोंनो गोबां खामानिफोरखौबो मावनो हासै दायो गोबां अनलाइननि खामानि आरोबाव ओ बेबायदिनो ओ फरायनाय लिरनाय बेफोर गासिखौबो जों दा मा बे मबायेल गेजेरजोंनो खालामनो हायो नङा होमबा नोंथां दा जोङो माखासे गियानफोरखौ आलादा एक्सट्रा गियानफोरखौ ना ओ बेफोरखौ जोङो माखासे मबायेल फोरनिफ्रायनो जोङो बु बुथुमनानै लानो हायो जेरै फरायसालिनि सोलोंथाइनि अनगायै जोंहा गोबां जोंनि जिउखां गियानखौ नांगौ नङा होनोबा बाहेरा गियान नांगौ ना बे गियानफोरखौ जोङो मा ओ जोंनि बे मबायेलफोरावहाय जोङो नागिरनानै जोङो इउथटुब एपफ्राव नङाबा गुगोलाव नागिरोब्लानो जों मोननो हायो आरो दा बेयावहाय जोङो माखासे सोलोंथाइ गोनां गोबां सुबुंफोर दङ जायफोरा मा ओ गोजौ-गोजौ थाखोनि मा सोलोंथाइ मोननाय बिसोरो मा खालामनो हायो बे मबाइलाव माखासे भिडिअ खालामनानै बै गुबुन ओ रोङै सुबुंफोरखौ मा फोरोंनो हायो आरो भिडिअ खालामनानै हगारनानै बेनि भिडिअखौ माखासे सुबुंफोरा नुयो ब्ला बेखौ नायनानै मा जोङो सोलोंनोबो हायो आरो नङा होमबा आरोबाव बे जों गोबां सुबुंफोराबो माखासे लेखाफोरखौ जोङो मबायेलनि गेजेरजोंनो फरायनो हायो गोबां गिदिर-गिदिर लेखाफोर दङ जायखौ जोङो जेरावखि थाङा बेयाव लांफानो हाया जोङो गिदिर गिदिरनि थाखाय जोङो बेखौ मायाव नायनो हायो मबायेलावनो जोङो फरायनो हायो आरो जोङो माखासे एगजामफोरनि थाखायबो जोङो मा मबाइलावनो नायनानै जोङो गाव थाग थियारि जानानै थानो हायो आरो। दा बुंनो थाङोब्ला मबाइल‌ ओ मबाइलखौ दिहुननाया जोबोद मोजाङानो जादों। दा बेनि गेजेरजों जोङो गोबां ओ बेबायदि गुबुन हादराव जानाय बायदि रोखोमनि जाथायफोर बेफोरखौबो जोङो मिथिनो हायो आरो मबाइलनि गेजेरजोंनो। जोङो दाबसे जायगायावहाय मा जादों मा जायाखै आरो बै हारिनि माखासे ओ हारिमुफोर बिसोरो माबोरै थायो माब्रै जायो बेफोरखौबो जोङो मा मबाइलनि गेजेरजोंनो जोङो दायो मोनथिनो हासै आरो गोदोथ' जोङो मा मबाइल फन गैयैयाव जोङो मा जों रावखौबो नुआमोन गुबुना माबायदि थायो गुबुननि हारिमुवा माबायदि जोङो मोनथियामोन आरो दा जोङो मबाइलखौ मबाइलनि गेजेरजों नुसैयो नालाय जोङो दा सोलोंनो हायो आरो जेनबा ओ माखासे जोंनि थानाय जानाय आसार खान्थिफ्राबो मालाबा ओ एसेग्राब मानि मो मोजां नङाब्ला जोङो मा बेखौ फोसाबनानै लानो हायो आरो गुबुननिफ्राय नायनानै अब्लाबो नङा होमबा नोंथां दा बेबायदिनो जोङो दानि मा दिनावहाय आरोबाव मा फरायसालियावबो गोबां बेबायदि ओ लेपटप कम्पिउटार बेफोरबायदिनि गेजेरजों अनलाइननि गेजेरजों जोङो मा फोरोंथायाइबो होनो हाग सै आरो दा जोङो बेंकनि खामानिफोरावथ' जोंहा ओ बेबायदि माखासे कम्पिउटारफोर नङाब्लानो लेपटपफोर नङाब्लानो जाखाया दा बेफोरनियावबो गोबां गोबां मुलाम्फा होदों आरो दा बेबायदिनो जोङो आरोबाव गोबांथार मोननो हायो जेरै बिरोंदामिननि जौगानाय होनबा बे ट्रेक्टरफोर बेफोरबो जों बेजों गेजेरजोंबो हालेवनानैबो मा आबादफोरखौ दानिया दिहुनसै आरो। दा नोंथाङाबो ओ माबाफोर फंनैसो बुंनो सान्दोंब्ला बुंनो हागोन आरो।
औ आङो बर'नि बेसादारि हारिमुनि सोमोन्दै एसे बुंनो सानदोंमोन बुंनो हागोन ना?
बिदिबा आङो दा बुंलांनोसै।
औ।
बेसादारि हारिमु होननानै बुङोब्लाथ' जोङो मिथिंगायारि सुबुं जिउखौनो जेनेबा सरासनस्रायै बेखौनो जोङो बेसादारि हारिमु होननानै बुंनाय जायो आरो जोङो। बे सादारि हारिमुनि आयदाफारिया सुबुं हारिमुनि खोनानायनि सायाव सोनारो जेनेबा जों गोदोनिफ्रायनो जों मा मा मावबोयो मा मा खालामबोदों बेफोरबायदिखौ जोङो मानसिफोरनिफ्राय खुगा खुगा जों खोनाबोबाय थायोना जोङो बेफोरखौनो गोदोनिफ्राय माबायदि बानायोमोन मायो मोन बेफोरखौहाय जोङो बानायनो सोलोंबाय थायो मुगानिफ्राय मुगा जों बेबायदिनो बानायनो सोलोंबाय थायोना जों गोदोनि रायजो जानायावहा जेनेबा जोंनि बर' हारियहाय माबायदि मा मा आगजु नांगौ मा मा मुवा बेसाद नांगौ बेफोरखौ जोङो बानायनानै लायोमोन ना जेरैहाय ओंखाम ओंख्रि संनो सा थाखाय दो दोख्ला न' बांफोरखौबो जोङो बर'फोरा गावसोरनो लुनानै लायो। आरो बेफोरबायदि हारिमु। बेनो जोङो सुबुं हारिमु बेसादारि हारिमु होननानै बुंनाय जायो आरो दा जोङो बेसादारि हारिमुखौहाय जोङो मोनबा बाहागोआवहाय राननो हायो बेफोरनो जाबाय सुबुं आरिमु सुबुं सिल्प' सुबुं लुथाय सुबुं गान्नाय जोमनाय आरो सुबुं संनाय खावनाय बे मोनबा बाहागोआवहाय जोङो बेसादारि हारिमुखौ राननो हायो आरो दा सुबुं आरिमु होननानै बुङोब्ला। बर' हारिनि हारिमुनि सुबुं समाजावहाय गोबां आरिमु नुनो मोनो जेरैहाय बाथौ बोराइखौ फुजा होनायाव सारि सारि अन गुन्दैनि आलि फुजा होनाय इसिं न'आव माइनाव दोननाय फज'नाय न'खरा खनायाव न'खर खनायावहाय दावदाब बानायनाय दैहु फज'नाय आरियानो सुबुं आरिनि महर आरो बेफोरखौनो जोङो सुबुं आरिमु होननानै बुंनाय जायो। बर' सुबुं समाजनि न' लुनाय इसिं अखं लाफानानैहाय बाख्रि न्दुनाय अमा गन्द्रा गलि दाउ गग्रा सौर न'। बेफोरनि गेजेरजों सुबुं आरिमुवाहाय रोखा रोखायै बेरखाङो आरो। बर' हिनजावफोरनि जि दानाय आगर एरनाय सान्द्रि संग्राय गिसि हेबनायनि महरफोरा सुबुं माहारिनि
सुबुं हारिमुनि गोजौसिन नेरसोन होननानै जोङो मिथिनो मोनो आरो। बिनि उनाव जोंहा सुबुं शल्प होननानै बुङोब्ला सरासनस्रायै समाजनि सुबुंफोर फोरा नआवनो थानानै दिहुननानै बाहाय बाहायनाय मुवाफोरखौहाय जोङो सुबुं शिल्प होन्नानै बुंनाय जायो जेरै बर समाजनि सुबुंशिल्पखौ गाहायै दानाय लुनाय औवा रायदोंनि हेबनाय दंफांनिफ्राय दाननाय दुरुं सानाय हानि दो दोख्ला दानाय बायदि बायदि बाहागोआवहाय जोङो राननो हायो आरो। रो बर हारिनि जिउ खु नायाव जोंहा औवा आरो रायदोंनि गोनांथिया गोबां दङना जोङो औवा रायदोंनि गोबां मुवा बेसादफोर जोङो बानायनानै लायो गथ जोनोम जानाय सम माव उथुमाय हासुनायनिफ्राय जागायनानै जोङो। गोथै गारनायसिम औवानिनो गोनांथि जायो आरो जेरैहाय जोङो। सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायावबो जोङो औवा रायदोंखौ बाहायनानै बायदि मैया आइजें आइला बा बानायनानै लायो। जेरैहाय संग्राय, सानद्रि, खादा, सागं, आबै दांगि गि सान्दांगा दुलि आबाद मावनायाव बाहायनाय। मै, जुंगाल, हुखेन, ना हमनायाव बाहायनाय आगजु जेरैहाय जेखाय, खबाइ, फल', सेन आरो खाखि बायदिसिनाफोरखौनो जोङो औवाजों बानायनाय नाय जायो आरो। बर' सुबुं जिउनि सिलपनि हारिमुवाहाय बेफोर ओ बे-बेफोर मुवा बेसादफोरखौ बानायनायनि गेजेरजोंहाय जोंना रोखा रोखायै बेरखाङो आरो। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा बाथौ धोरोम सिबिनो थाखाय बाथौ सालियाव दुमनायाव औवानि अनगायै जेबोआनो जाया जोंहा। औवाजोंसो बाथौखौहाय दुमनानै लायो आरो। बेफोरबायदिनि अनगायैबो जोंहा दंफांनिबो गोबां जोंहा आगजुफोर बानायनानै लायो। जेरै दंफांजों जोङो दामग्रा आगजु खाम, जथा, सेरजा बायदिफोरखौबो जोङो दंफांजों दाननानै लायो आरो। आरो जेरैहाय उवाल, गायहेन बेफोरखौबो जोङो दंफांनि दानख'नानै लायो। बेफोर दाननानै लानाय जोङो मावनानै दिहुननानै लानाय बेफोरखौनो जोङो सुबुं शिल्प होननानै बुंनाय जायो। बेनि उनाव जोंहा सु सुबुं लुथाय होननानै बुङोब्ला? सुबुं लुथाय होनोब्ला जेरै न लुनाय न'खौबो जोङो गावबा गावनो लुनानै लायोना बरफोराहाय। औ जेरै थुरिनि बेबादि न लुनानै लायो। बेफोरखौहाय जोङो गोदोनिफ्रायनो बर'फोरखौ हाय लुबोनायखौहाय जोङो नुनो मोन्दों। दासिमबो जोंना बरफ्रा गावसोरनो लुनानै लायो नफोर खौहाय बेबायदि लुनानै लानायफोरखौनो जोङो सुबुं लुथाय होननानै बुंनाय जायो आरो। बेनि उनाव सुबुं गाननाय जोमनाय बर' हारिनि गाननाय, जोमनायफोराथ' जोंना जोबोद मेगनाव नांथाव सि जोम सना रु फा गहेना खानाय खाथबनाय बेफोर गासैबो गाननाय जोमनायावनो गोग्लैयो आरो। बेफोर गान्नाय जोमनायखौबो जोंहा बर' आइजोफोरा गावसोरनो दानानै लानो रोङो। हौवाफोरा जेरै गामसाखौ बाहायो। गामसाखौ गोदो गोदोनि मानसिफोराहाय लेंथि सारामाय थेबोमोन आरो। नाथाय दानिया बेबायदि थेबनायखौहाय जोङो बांद्राय नुबांलिया। अब्लाबो थेवबाबो जोङो दाबो हाबा हुखा मावनायफोरावहाय बिदिनो जोङो। ओ बायदिसिना फुजा खेराइ बेफोरबायदियावहाय जों बेफोरबायदि गान्नायखौ नुनो मोनो आरो।
फाय बर' हिन्जावफोरनि गाननाय जोमनायाहाय बर' हिनजावफोरा लांगा दखना आरो अग्रं दखना मोननै मोननै थाखोनि दखना गानो आरो दानि जुगावहाय जोङो आथिखालावहाय जों बांसिनानो लांगा दखनाखौ गान्नाय नुनो मोनो। बेनि उनाव जोंहा सुबुंनि संनाय खावनाय दङ। संनाय खावनायावबो जोंहा गोबां मुवा बेसाद दंखायो जेरैहाय सबाय अनला नारजि बेफोरबायदि जोंहा गोबां जोंनि दोरोङारि ओंख्रि फोर दङ। बेफोर ओंख्रिफोरखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो जाबोबाय थायो आरो। बेफोरखौनो जोङो सुबुं संनाय खावनाय होननानै बुंनाय जायो। दा आंनि बुंनांगौआबो ओ एसेनोसैमोन। दानिया नोंथांजों रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा दोनथ'नो हासिगोन नामा नोंथां? औ दे।